हेल' हेल'
खोना
हेल'
अ खोनादों ना?
अ खोनादों दे खोनादों
औ आबादनि सायाव रायलायगोन दे न
औ दे
नोंथाङा आबाद मावफेरोना?
आबाद माइ गायोमोन आरो
हेल'
औ खोनादों खोनादों? खोनादों
अ नोंथाङा आबाद मावफेरोन मावफेरबायना
औ मावफेरबाय
हेल'
औ खोनादों, खोनादों
हेल' अ नेटा आंनिया थांलाय फैलाय जाबाय थादों र एसे अ नों नोंथाङा आबाद मावफेरबाय ना?
औ
ओरैनो मा मा आबाद मावफेरदों दा?
जेनेबा बिदिनो माइ गायो आरो दैज्लां बोथोराव हेल'
अ अ नेटा एसे प्रब्लेम जादों
हेलौ हेलौ
खोनादोंना
हेलौ
हेलौ
अ खोनादों।